हेल' ओ नोंथां आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन।
दे सोंजागोन दे अ खोनादों दे
औ माने दैज्लां बोथोराव माइ गायनाय सिगां माने आबाद मावनाय सिगां मा मा खालामगोन। होग्रोनाय जायो बेफोरनि बागै
जों फार्स्टआव दै सोनांगौ हालेवनांगौ
औ ओमफ्राय मायबाफोर दंबावोबा।
दायो दोंबावो हाग्रा बासिनांगौ जों
औ
आं नोंखौ मोनसे सोंनो
अ जागोन दे नोंथां
आं आलि दानो थाखाय मा बाहायो
अ जोङो आलि दाननो थाखाय खदाल बाहायो खदाल बाहायो ओमफ्राय नोंथां आं मोनसे सोंथि सोंबाव नायदो?
दे सों
माने ओ माइ गायनायाव गोदोनि नांगोलजों हेवनाया मोजां मोजांसिन जायोमोन ना ना दानि ट्रेक्टरजों हालेवनाया मोजांसिन जायो? अ माइ गायनायाव जेनेबा हालेवनाया गोदोनि मोसौजों नांगोलजों एवनाय हाया मोजां जायोमोन ना ना दानि ट्रेक्टरजों हालौनाय हाया मोजांसिन जायो?
ओ गायनायाव मोसौनिजों जायो
औ
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि दै
औ जागोन दे
जों दुब्लिखौ माबोरै माजों माजों हालेवो
जों दुब्लिखौ मोसौजों हालौवो ट्रेक्टरजों हालौवो
औ
गिबियाव खारायग्रोना लायो माने हा गोराखौ हेवग्रोना लायो नेक्स्ट आरो टाइमाव माने बेनि उनाव आरो हांनो उनाव माने खामार होयो
औ
फोननो नागिरनायसै आं मा खालामो हाखौ
जों खोथिया फोनायनि सिगां हाखौ जों मोजाङै हेवनानै
उम
होनानै लायो माने जाहाथे हाथ' रुनु थाया बे हाया मोजां साफ फा गेब्लेनायनि थाखाय हालेवग्रा नालाय मोजां
ओफ्राय आं मोनसे कुइसन सोंबावनि?
औ जागोन दे
जों माइखौ मोजां जानायनि थाखाय मा बाहायनाय जायो माइयाव
जों माइखौ मोजां जानो थाखाय गोबोर हासार बाहायो
औ
ओमफाय नार्सारिनि हासार जेरै इउरिया पटास बिदि बाहायो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि?
दे सोंजागोन दे नोंथां
जेनेबा जोंथ' आबाद मावो ना
औ
दा आबाद मावनायाव मा मा रोखोमनि माइ दङ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
आबाद माव मा मावनायाव। दोङो माइ मुङा जाबाय। रनजित आइजुम बाहादुर। उम बिदिनो बायदि बायदि ।
आं दा मोनसे सोंथि सोंबाव नायदों।
दे सों।
मा जेनेबा जोंथ' दा माइखो जायो। माइरंखो।
औ।
थार माने माबे माइआ मोदोमो आरो माबे माइआ। आथा माने।
जोसा माइया मोदोमो। आरो माइब्राया आथा जायो। माइब्रा माया आथा जायो।
ओमफ्राय आं नोंखौ मोनसे कुइसन सोंनि। खोनायाखै।
अ खोनादो नोंथां।
मोनसे कुइसन सोंनि। जोंनो दुब्लियाव दैखौ मानो नांगौ।
जोंनो दुब्लियाव दैखौ हालेवनायाव नांगौ हालेवनायाव हा गुरै हाब्रु जानायनि। हाब्रु जाबासो जों माइखौ गायनो हायो आरो माइनि थाखाय बो नांगौ माइआ मानो होनबा दै नङाबा माइआ रानो। बेनि थाखाय नांगौ।
उम।
आरो आं नोनाव मोनसे कुइसन सोंबावनि ।
जों माइनिफ्राय मा मा मोनो मा मा रोखोमनियाव मोनो। मायनिफ्राय आरो
माइनिफ्राय
अ।
जों माइनिफ्राय जों दा माइनिफ्राय माइरं मोनो। जाय माइरंखौ जोङो जानानै थांना थायो।
उम।
हो नोंथां मा बुंदो।
माइनिफ्राय आरो माइ हानायनि उनाव मा मा मोनो बेफोरखो सोंदो आं।
अ माने माइ हानो उनाव माइ हाना जों माइ हानाय हाखांनायनि उनाव जोङो माइखौ लाबोनानै जों बेखौ मारोन होयो मारोन होखांनायनि उनाव बे मारोन माइखौ जोङो गुबुन गुबुन बानाय जिगाबनिफ्राय
अ उम नंगौ।
लायो जिगाबखो एस्ट्रा दोनो।
आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि।
जोङो माइखौ नाहांनाय उनाव माइ खो मा खालामो आरो जिगाबखौ मा खालामो।
माइखौ जों नाखांनायनि उनाव माइखौ जों जमा दोनो आरो।
जिगाबाव जों जिगाबावबो जों जमा दोनो एबा माइहुम बाव न' बानायनानै जमा दोनो जों दोनथुमनाय जायो।
उम। मानो नोंथां जेनेबा जिगाबखौ जों मानि थाखाय दोनथुमनो।
जिगाबाव जोङो दैलाङाव। गांसो गैया जानायनि थाखाय मोसौनो दोनथुमनाय जायो।
औ। ओं नोंथां
उम।
ओ नोंथां।
अ।
आं मोनसे सोंथि सोंबावनाय दे माने बावगारदों। जोङो माइखौ फोनायनि सिगां जों माइखौ मा खालामग्रो?
माइखौ जों खोथिया फोनो नागिरनायनि सिगां खोथिया फोनायजों जोङो बस्थायाव बस्थायाव सोनानै दैयाव सोमना दोनो।
अ।
नि उनाव थिखांना फैयो। बिनाव
सानबेसे सोमो नोंथांनि मथेबा।
साननै नङाबा सानथाम बेनो।
औ।
साननैजों बांसिनानो।
नोंथां आं मोनसे सोंथि सोंबावाव नायदो।
दे सों।
जोङो माइखौ नाखांनानै जोङो माइखौ। बुथुमना दोनो नोंगो बुथुमनानै मायाव दोनो माइखौ जेनेबा मायाव दोनथुमनाय जायो।
न'आव फाख्रि न'आव बबेबा फाख्रियाव दोनथुमनाय जायो जमा।
औ। होमबा नोंथां दिनैनि सोंथिया एखिनियानोमोन।
औ।
नोंथाङा फिननाय होनायनि थाखाय गोजोन्थों।
ओम दे साबायखर थाबाय। ओम दे।